अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दायो नोंथां आङो दायो ओरैनो जाखानानै फ्रि दङ
ओ मा ओंख्रि जाखो?
आदसा जानायाथ' माबासोमोन नासोमोन नोंथां
अ
माइब्रा ओंखाम लाबोनायमोन न'आव आबाद मावनाय माने मालाबा मालाबा माइब्राबो गायोना ओंखायनो लाबोनायमोन आरो
ओमफ्राय नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों माने मोनसे टपिक लानानै फैयदोंमोन आरो सावरायनो होननानै
औ निसय नोंथां निसय हागोन नोंथां हागोन
अ
नोंथाङा मने मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों?
आंथ' नों ऐ आबाद मावनायनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
आदसा आदसा नोंथां दे जोबोर मोजां बाथ्रा आबादखौ जों फास्थ होथारनांगौ नङा होनबा‌ नोंथां
औ नोंथाङा एसे आबादनि बारै फोरमायना होदो आरोना आबादखौ बोरै मावो आबादजों जों मा मुलाम्फा मोनो औ जों आबाद औ आबाद
आधुनि जेनेबा गुबुन गुबुन रायजोआव आबाद मावनाय ना ना जोंनि लकेल खेल आबाद मावनाय जों बबे मोनसेनि सायाव‌
जों जेनेबा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो ए एबा माबायदि आबाद मावनानै जों संसार जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरखौ एसे
आतसा निसय नोंथां निसय ओ जोंनि एरिया जोंनि ओनसोलफ्राव ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ जोंनि ओनसोल फोराव ओ सिगांनिफ्राय जि मावोमोन बेफोरो गासिबो नोंथांनि गोजाम आदबजों मावनायमोन। आरो दायो फ्रायानो माने गोबाङानो बिदिनो गोदान आदबखौ आजावना लागासिनो लासै लासै।
औ।
आरो बे गोदान आदबजों मावनाय जि खामानि बियो गोबां थाबैनो आरो खम खरसावनो जाबोयो आरो मा।
औ।
ओमफ्राय नोंथां बेखौ मावनायनि माने मोनसे मुलाम्फायानो जाबाय जों गावनो गाव गावनि न'खराव गावनि बायदि जानायखौ जों बुथुमना लानो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरै गुबुन रायजोआव जों नायोब्ला बिथांमोना सरखारनि थाखाय एक्सट्रा मावना हरनांगौ जाबावसो दायो नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दायो माइ गायनाया अलमस्ट जोब्बायानो होनजासिगोन नोंथां।
औ।
आरो देग्लाय फ्रायानो मा जादों माने गोदान आदबखौ गासिबो गोदान आदबजों आरो साइन्टिफिक आदरजों मावदों गवा सुरेन मोनदों आरो देग्लायनिखौ जोंनाबो न'आव बिदिनो बिगियाननि लामा बायदि मावदों। गामियावथ' मावदोंआनो मावदों आरो ओनसोलाव खाथि खाला ओनसोलावबो बिदिनो मावदों। नायनोसै थांनाय बोसोरावथ' जि बिथांमोनहा बे गोदान आदबजों लोगोसे बिगियाननि माबाजों मावदोंमोन लामाजों मावदोंमोन। बिथांमोना गोबां बेबायदिनो रांखावरिबो खामायनो हादों आरो गावसिनि माबाबो ओ न'आव जानायनि थाखायबो बिथांमोना बेब'स्थाखौ खालामनो हादों नायनानै माने जोंबो गोमोदों आरो बेफोरखौ।
औ।
दा नोंथांनि सिगां आं बेखौ मोनसेखौ बुंबावनो सानदों दायो बे आबाद मावनायनिबो जोंनि एरियानि आबाद मावनायनिबो मोनसे मुलाम्फा दं आरो मोनसे लसबो दं। आं मुलाम्फाखौ बेखौल' नुहुरो माने जोंनि जोङो जोंनि जानायनि थाखायल' जों मोनसेल' बुथुमा आरो बेल' नाथाय जों आरोबाव जों खोनसेल' मावनानै बिदिनो आबादथिलिखौ जों लान्दाङैनो दोंनो नङा होमबा नोंथां। बेफ खौ मोनसे जों लस नुदों आरो आन्थायबोला जोङो एसे जोंनि एरियानि फाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय एसे
औ।
थांनानै आरो बे गुबुन जायगायाव जों थांनानै नायोब्ला नोंथाङा नुनो हागोन माने गो गोबां आबादफोर बायदिसिना रोखोमनि आबाद बिथांमोना मावो जिनै दान बिथांमोना आबादखौनो मावबायानो थायो आरो बिथांमोननिफ्राय जेब्ला जों खोनानो मोनो ओरैबायदि ओरैबायदि खामायबाय। ओरैबायदि ओरैबायदि खामायबाय होननानै बहुद खामायनो हादों बिथांमोना। आरो बिथांमोना दाबो दासिमबो खामायगासिनो दङ आरो बेखौ नुना मानसिफ्रा सोलोंदों सोलोंनायालाय होमबाबो बुहुत माने लासै आरो
औ औ नंगौ
जानो हागौ फैगोन समफ्रावबो बेफोरो माबागोन नामा देरलांगोन बायदि मोनदों आं जों जोंनि ओनसोलफ्रावबो गासिबो बिदिनो बाहागो लाजोबगोन बायदि मोनदां खारन दायो मानसिफोरनि हासथायनाया बारा जाबोबाय नङा होनबा नोंथां
औ नं
औ आरो लोगोसे नोंथांमोनथिं बिदिनो ओ हाजो हाला आबादफोर मावो ना माव औ आतसा नोंथांमोना नुदों नुगोन बेहायबो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ खामायनो हायो जेरै नोंथाङा जोगोनारफोर गायोबा बानलुफोर खेथि खालामोबा गोबां मुलाम्फा मोनो नङा होनबा दानि जुगावथ' नोंथां
जोंनि एरिया नोंथांमोननि एरियावबोथ' गोबां बेबायदिनो बेलेक बेलेक गायसै नङालै दखर दखर दा नोंथांमोनथिं माबोरै जायो गायनायफ्रा गायनाय फुनायफ्रा बोर माबोरै जाना दङ
ओ जोंनि ओनसोलाव दा गायनाय फुनायाथ' सोलिगासिनो बेबायदिनो दाथ' बोथोरा जेनेबा आबाद मावनाया माइ गायनाय सम नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ
औ दा माने गोबां सुबुंफ्रानो बिबदिनो माइ गायनो हमबाय आरोना गावनि गावनि थांना थानाय समावथ' अ ओ माबा आबादखौ मावनांगौ जाखायो जोङो माइ आबादखौ औ औ जोंनि ओ थांना थानाय समावथ' माइआनो जोंनि माइरं फ्रानो गोनांथि नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेनो जोंनि थाखाय माने इम्परटेन्ट आरोना सब साबसे लाइफआव माने दैलि जोंनि लाइफआव सलिबाय थानाय
होम होम
औ आरो जों औ औ
बेलेग आरो जेब्ला औ
औ औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावो आरोना ओ गोरान खेथि मावोमोन दाथ' दैलां जेनेबा दैलांआवबो गोबां बेबदिनो मैगं खायगं गायनाय जों नुनो मोनो दैलाङाव बांसिन बेबायदिनो जिंखा बिदिनो केरेला जेनेबा खुमब्रा लाव बेफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मेसेंआवबो ओ गोबां बेबायदिनो गायनाय जों नुनो मोनो मैगं थाइगं आलु फान्थाव बानलु सबसे हायस्ट खेथि आबाद मावो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ बानलु सिब्र' मिथिखायोना नोंथाङा
औ मोनथियो मोनथियो मानसिफ्राव औ
बांसिन जोंनि ओनसोलथिं माने औ औ गायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो ना। माने ओ खायफा समावहाय गोबां माने दाम फोरा माने बानलु सिब्रना गोबां माने हाइ थाङो बेबायदिनो
गोजौ बेसेना बारा जाहैयो आरो। मोजां आरो नोंथाङा आं बेखौ खोनानानै बेखौ खोनानानै आं मोनसे खोथा सोंनो सानबावबाय नोंथांमोनथिनि दा जि‌ खुनु गोरान खेथि आरो गिसि खेथि मावबाय थादों नङा होमबा बे गोरान गि खेथि मावबाय थानायाव मुलिफोर बाहायदों ना बाहायाखै लोगोसे बाहायदोंबा बिनि मा मुलाम्फा दङ' आरो बाहायाबा मा मुलाम्फा मा लस बेफोरखौ नोंथहा एसे बिजिरना होबा मोजां जागौमोन माने।
औ औ नंगौ ओ निसय जों दा मैगं थाइगं गायनायफ्राव जों बानलु गायनायावथ' जों गोबां माने मुलिखौ जों बाहायखायो आरो ना। मानो मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदिनो बानलु‌ गायनायावहायथ' मुलि होआब्लानो जाखाया।
औ
बेबायदिनो औ माने बानलु गायनायावहाय नोङो मु लि होयोब्लासो नोङो फिथाइखौ मोनगोन जेब्ला जों फास समावहाय जोंङो गायजेनन्नायावनो गोबां बेबदिनो मेडिसिन जों हासि थिंफोराव जों गोबां हासारफोर होनांगौ जायो बेबायदि बानलु गायनाय समाव। औ अब्लासो जोंनि बे गायनाया माने मोजां जागोन आरो ना ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां मान ने मेडिसिन मुलिफोरखौ जों होबाय थानांगौ जायो। जेरै जों बिबारनि एबा जों दंफां लाइफांनि जेनेबा मोजां जानायनि आरो बेबदिनो एम्फौ जायैनि आरो फिथाय-फिथाइफ्रा मोजां जानायनि फिथाइफ्राव एम्फौ जायैनि गोबां बेबायदिनो रोखोमनि मुलिखौ बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
फारसेथिं नायोब्ला जोंहा माने जोबोद खहा जोंनि देहाफ्राव गोबां माने बेबायदिनो खहाफोर गोग्लैयो जों बांद्राय मुलिफोरजों बायोब्ला जोंनि मोदोमफ्राव इनफेकसन जायो आरोना जों जों बे मुलिखौनो जों बाहायनायखौनो जों जाबाय थायो जानाय जायो जोङो जोंहा जोंनिसो बांसिन खहा जायो होनोब्ला जों बेबायदि मुलि औ औ बे मुलिनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो बेमार आजार जालांनो हमबाय बेबायदिनो गोबां माने अन थाय जायोना स्ट'न उदैयाव बिबदिनो फाइल्स बेमार जानाय
खोनानानै मोनसे फारसेथिं औ अनेक उम फारसिथिं गाज्रि बेबायदि आरो जेनेबा आतसा आतसा थिगानो आरो नोंथां माबाफोर आरोबाव?
आरोबाव जों माने बिबदिनो जों न'आव जानो थाखाय जोङो माने गाव हारसिंनो गायोब्ला मोजां आरो ना। नआवनो एफ एफा एनै जोङो ओ एसे एसे एनै जों गावनि थासा जेनबा जानो आन था जों गायोब्ला जों न औ माने जोंनि थाखायनो मोजां। जोङो बेबायदिनो गोबोरखि हाजारल होननानै जों। गायोब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां नोंथां।
आदसा नोंथां खोनानानै बहुद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि रावखौ। औ।
जों बेबायदिनो हाथायफोराव जों बायोब्ला जोंहा बेबायदि मुलि होनायखौसो जों मोनो ना? नोंथां औ औ नोंथाङा बेबायदि। आंनो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। हामलायनायखौ बावाहरबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ बावाहरबाय। होमबा नोंथां जोङो दोनथना नांसिगोन नामा औ दे होमबा गोजोनथों।
औ गोजोन्थों दे।